बाबु ओन्दै।
ओव
माब्ला देरगोननो।
बा होनो बा
मामबार मामबार देरदो। हिनजावा लादो।
जलाया।
ओहो।
संसारा जादो। जोंना सम बारबायलै जाला।
बारबा बोथ',
जाला मानसिफ्रानो हांगोमोर जालायनायसो जाबाय
सैमाफोर माबाफोर फिसिला बायनानैसो दोननांसिगोन
फिसिदो दालाय नोंना अमा फिखाबायना ।
बेजोंनो गेलेबाय थानांसि
उम अमाजों गेलेबाय था खोनासं अमाजों गेलेबाय थादो आरो नोंथां? नंनाय नङैनो आदार हैबाय थालाय थाब देरदों होननानै।
अमाया हैबालाय जागौ खोमा ओमफ्राय दस्रा गावसिनि नांगौ बायदि ओंख्रिबासो जायो ना ।
उम
गुन्दैखौ जाबावला ब्रा गुन्दै गोजाबा
ए
बेनो जारला जाबाय आङो दा मोनायाव गुन्दै एसे होना फैबाय जाबावला
उम।
ओरै बायदि जारला जाबाय बे उन्दैनिफ्रायनो अफ्रि ना मा होयोमोन बेबा जौ संग्रा मोनना उह जौ
माबायालै बाराखिजाया आङो रुनाया रुना होनांगौ बिदिनो बायदिसिना।
उ
ओमफ्राय बे लबा बारा थिक जायालै।
उम
गुन्दै गोजा जाबा अमाया साबसिन जायो आरोखि। एकदम एकदम। बर'नि गुबै अमा। ओय आसुन्दै खम थायो आमफ्राय बे आसुन्दैखौ होनानैसो खुनुरुखुम थांनानै दं बिसोरो। आमफ्राय बिदिनो आसुन्दै मोनजादावबाय थाबायना।
आसुन्दै गै गुन्दै गोजाबाथाय जानो नागिरा आमफ्राय उखैथारबा जायो आरोखि बे सानसेयाव सानसुनिखौ होबा गुन्दै गोजाबा जानाय नङा बिसोरो आमफ्राय बेदिखौनो मोनायाव गैथाराबा आरो खौनो गुन्दै गोजायै संख्रि होलाबासो उखैथारनानै एसे जासाबगोन आरो बिसोरो
उम
ओमफ्राय अमाया बिदि बासिबाय थाबा थाब देराना?
उम हो।
आदार बासिबाथाय थाब देरा।
आं नायाखैना आं नायबासो देरसिगोन
अमायाथ' बेनो देरबाय एसे देरबाय।
मानैबाव सोबाव बा
मानै आङो खामानि जोबबा एबारनिफ्राय सम सम माबा माबि रुना हैबाय थासिगोन ब्रा।
उम माबा बुन्दा बुन्दि
दिंखिया आरो एं खुर। हा
बुन्दा बुन्दि नामा होनदां
नोङा। मानै बुनदा
फिसा जाहोनांगोन हायोमोनथ' नोंहा मेलला बेजोंबो ओरै खामायनो माबानो हागौमोन।
जायगाया। उम उम जेवरा दुमनांगौ दङ। आङो सिन्था खालामदों र'। बोरै।
जोंनिथिंसो उम मासेनि बारा मोन ना मोनालै लानो मोना जोंना दासिमबो रोउमारिना
आतसा आतसा। माबायदि जायगाया बायोना
उम ।
खाफ्लेबाय थाबा जायगाया एसे लेथ्रा जायो।
उम ।
मोनामो आरो खाफ्लेबाय थानाय जायोना लाग्रायाथ' लाबाय थायो ।
उम
माखासे गामियाव नोङो गामियाव जायगाया फिसा फिसा जानोसैना नफ्रा खाथि खाथि जानोसै। एसे उसुबिदा जायो आरो।
उम
सान्दों अमा आर बानायसा मा सानदों आंङो ओमफाय दा फैसायानो जाया।
उम मानसि मोन नोंना मोनाखै? थुइनटिनाइन बारलायबाय । टुइनटिनाइन बारलायबाय माथो ।
मा मोनो
बिला
ए साननैल' थायो । हैबावला होनबायसिम एबारावथ ओरैबायदि जादों माने सिगाङावथ थाब हाबाखैना? थाब हाबिखाय एबाराव नैबे खाथि खाथियावनो खेबनै हाबनाय जाबाय। आमफ्रायम उम मोन खेबनैबो खेबनैबो साननैनि बाराखौनो थायासै
उम
ओरैबायदि माने बाहायसन जाखानानै दंमोन आरो माने मानसि हाव
उम नङा ओरैबायदि बोरै नोंना ग्रोब ग्रुप जानाहोआथाय बार्थदे खालिनो मोनबावबाय आरो नै दाख्लैसो मोनबावबाय ।
उम
दाबल
नायदो दिनै थाव सोनो गैबावा आमफ्राय।
दिनै आं आदा गथमखौ सोहोदों दाख्लै आं सोदोंमोना ।
उम
फाला फालस
ओइ जालायथारसै दाना गाबोन
गाबोन नोंहा सोरखौ सोहोयो सोदो रा
सोरजोंबास थांफानांसि जोंबो आंङो
गारि गोनांखौ नायगिरखादो होनबालाय।
बिसोरनो साथाम थांखायो माथो गारि गङै थाङो ना?
उम।
गारि गंनै थाङो बिसोरो, गारि गंनै आं सासेजों गाखोलांसै माबाजों मैथाजों।
गावनाव थांग्रोगोन
सोर?
नोङो?
आं फुङाव बेयाव थागोन बेलाय बे एगजाम पेपार बानायनांगौआ
उम।
बेखौ फुङाव थानानै रेडि बानायहैजोबनोसै ओमफ्राय हरनोसै। जाय फारा फारि हर फोजोबनोसै।
ओ नङा नों गाबोन अबाव खारग्रोगोन एगजाम लाहैनाया फस्लाबारि?
मोननै हायाना अबाव मोननै हानांगौ फस्ला फस्ला बारियाव लसो थांगोन आं।
ए माथो मोननै होननाय नोंलाय?
मोननै हाया। आं माबाखौसो होनदों बेखौसो माबानायखौ
थिनहरगोन खौसो ओम
सुबायझारनिखौसो। बे सुबायझाराव लानानै एंकरबारियाव लाहैबावनो हागोनदां सानदों आरो। एंखरबारिनाव गथफ्रा थाब फैखाया नालाय।
उम। हागोनदां उम।
हायो।
ओहो स्कुलासो थाब गनाय नङा गा औ गाबोन बन्दसो सरि। ए गाबोन बन्द सो।
हुम।
नों हागोन थ थाब मोननै हानो हागौ। औ।
मोननै हा लेंहरखायाखै थाब सान्दुं गोसा बिसोरनाव साया गैयाना।
नङाबा माथो। स्कुल सिङावबो लाजायो। बे स्कुलखौ स्कुलनिखौ देक्सखौ बोखारो इसोरो।
होय माबायोलै गोबाव लायोलै
उम। आयोइ उम जायगा गैखाया खम थाहैनांगौसो जायो एसे थांबावो।
नोंनि एकजाम नोङो मोनथिजोबखाबाय जेनेबा। सोर हायो सोर हाया सोर बेसेबां हायो सोर माखौ हादों सोर माखौ हायाखै नोंलाय बेखौ मोखासथ होनो हाबाय।
हायोब्रा नङा मा जायगाखौसो होनदां।
जायगाया बिसिनाव साया गैथारालै।
बिफां गायहोथारनांगौ बा जुुन नाव बिसोरखौबो होनदां।
दायो लाइक
बे माबा होआ नो उम ओमफाय खु होनांगौ ना बुस्थुखौ जेवराखौ।
जेवराबो होयोलै ओमफ्राय मोसौ खायोनालाय थाया। फोथार जाहैबाय नालाय उम माने, ओ जि फेनसिं होबाबो मोसौ खाबाय होनबाथाय थायारनि दिरुंजोंबो थिंजोबनाय जायोना। बेफोरखौ खानो सै आरो मोसौजोंनो बहा हानांगौ, जिबो लोमालाय मा नायनो? मानसिफ्रासो मुलि जायै जायै दुरबल
बिसिना मालाय उम ओरै हाग्रायाव मावसोग्रा
उम ओ
गावस्रानावसो हाबैनो थिनदोंमोन लां लै मैया जोंना बिमानैया सिमानि फिसाजोआ फन हराखै आं।
ए गाबोन जोबखागोन ना गाबोन जोबनानै थांदो,
बेखौनोथ' होननो सानदोंमोन जोंथ' बेलासियावसो उम साफा साफा
साफा साफा नायबाव नांदो, नंगौ नों रोंखानायखौ
होनबाबो नुबाय नुनाया होमबाबो,
गैलिया बावजोबाय बावजोबाय।
बावोलै बहाय जोंनो बावो। प्रेक्टिस गैया।
आरो बिसोर थाहाबनाय जाबायना
उम उम उम
बे सथथुलि मोनबावाखैसोनो बिसोरो
मा माखौ लानो नागिरदों आंथ'।
नोंथ' मोनथामलसो होनदोंमोन जारा फाग्ला, बारदै सिख्ला, दाहाल थुंग्रिसो होनदोंमोन नोङो होम मोनथामलसोमोन ओमफ्राय सिख्रि सिख्लाबो हाब
जायखिजाया लालाबायनानैल
सिख्रि सिख्ला गैया मोनाखै
सोरबा सानैना सा साथाम नसो थांनाय दंमोन बिसोरबो फोरोङाखै
ओं मोनबालसो लाबोफा थेवबो। दाहाल थुग्रिफोर
सम आरो बोथोरालाय बिदिनोसै गरम। जों जाहैबाय जोबनायाव हा
अखा हातलानानै होबा हामसिगौ होनदां
हायो ना मायो हाथोंसै ओंखाम जानोसै
उन्दुनसै।
रुमाव थ्रोब हाबनोसै सिनथा गैला। हायोना मायो हाबाथ' मोजां। अखा हाबा मोजां जाबाय। दे।
सोर संदोंं?
मानसि सेंग्राफोर।
उम।
दे।
दे नाय लाय वाटसबाव हरदां ओं दे